हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ दा बे समाव नोंथांजोंहाय आंङो ओ आट मंगल बा आथिमंगलनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा सम मोनगोन ना
औ नोंथां आंङो सम होनो हागोन बे समाव
औ दा जोंहा आतमंगल होननानै बुङोब्ला नोंथांङाबो मिथिखागौ बे हाबा जोबखांनायनि बा बे हाबानि गेजेरावहाय जि मेरिब बसनाय नंगौ ना नोंथां
औ नंगौ
औ दा बेयावहाय जोंङो रायज्लायनाय हिसाबैबा ओ आद दिननि उनाव लायोना बेसेबां गोबावनि उनाव लायो बेयाव रायलायनाय थायोना बांसिनै अब्लाबो जोंङो आठ दिननि उनावहाय आतमंगल खालामनायखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनो ना नोंथां
नों नोंगौ थारैनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो
औ दा आंङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि ओनसोलावहाय आतमंगलखौ माबायदि रोखोमै खुंनाय जायो। बिनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
औ औ दे नोंथां
नोंगौ आथिमंगलाबो मोनसे बर' फोरनिनो मोनसे जेराव हाबा जाखांनायनि बिमा बिफानि न'आव फैफिननायनि
औ
फैफिननो फैफिननो मोननाय बेयो मोनसे फिसा हिनजावा न'आव फैफिननो मोननाय बा फैफिननो मोननाय माने दसे समनि थाखाय आलासि जानो बा दसे थांब्रब फैब्रब खालामनो थाखाय फैफिननो मोननाय बेखौ होननांगोन मानो होनबा बे मोनसे जोंनि समाजाव खानानै होनाय नंङा होमबा मानो होनोबा जेराव सासे फिसाजोआ हाबा जाखांनायनि उनावहाय आथि मंबल खुङागौ मानि न' बियो गावनि बिमानि न'आव फैनानै हर थाफैनो मोननायनि मोनथायानो जोंनि समाजाव गैया आरो। बिदि बुंबाबो जायो आरो। दा बेखायनो जों फैफिननो मोननाय होनबाबो जायो। दा नंगौ जों समखौ बारा नस्थ' खालामजाया बेयो मोनसे जोंनि बर'फोरनि खानानै दोननाय नेम बेखौ बयबो फालिनांगौ जेब्ला हाबा जागोन सानै हौवा आरो हिन्जाव हाबा जाखांनायनि उनाव दा बेखौ हमनानै ला जोङो आद दिनखौनो लादों। दा सावरायनायाव आददिननि उनाव जेब्ला बिमानि न'आव फैगोन बे
औ।
हौ हौवा गोदानखौ लानानै बे हिनजाव गोदाना आरो जेब्ला बेहाय जोङो गाहाय नांथारगोन सानै सानैथ' नङा हौवा गोदानजों लोगोसे सानै सानैखौनो लायो फ्राय सिगाङावथ' आवगायाव सासेल' फैफायोमोन हौवा गोदानाव खिन्थु आथिखालाव सानैयानो फैफायो हौवा गोदानजों। सेंग्राफोर सानै लाफानांगोन सिख्लाफोर सानैया नांथारगोन आरो‌ हिनजाव गोदानजों लोगोसे दा बेयाव गाहायै मा नांगोन दाउजो मासे आरो दाउ दाउज्ला मासे बेखौ मास्टलि नांथारगोन आरो बेखौ हौवा गोदाननि फ्राय लाना फैनांगौ। बिदिनो आरो खायफा जायगा लानानै जायगा माबा बिहरो जेरै फाथै, गय।
औ
बिरि सिगारेट बेफोरबायदिखौ बिहरफानायखौ माने जायगा लानानै जायगा दा बेखौबो माने हौवा गोदाननि फ्रायनो लानानै फैनांगौ। जेरै सिनि, सापाथ, बिस्कुट, मुरि बेफोर बुस्थुखौ माने हिनजाव गोदान खौ जेब्ला सिगाङाव नायनो फैदों बेबायदिनो आथिखालावबो जों एसे नुनो मोनो। बेबायदिनो आथिमंगलाबो लानानै फैफायो आरो। दा हिनजाव गोदानि न'खराव सफैबाय हौवा गोदानफोरा लोगो लानानै सफैबाय। बे सौफैनायनि उनाव मा खालामनो जेला होन्जाव गोदाय न'खराव मोनसे बे जानाय लोंनायनि प्रग्राम बायदि जायो। जेराव
औ।
आथिमंगलावबो। दा बेहाय मा खालामगोन बे दाउ दाउलाखौबो आरो दाउजोखौबो सिथारगोन आरो। बेखौ सोर सिथारगोन जाय हौवा गोदानजों फैफानाय लोगो नङा होमबा। बे लोगोआनो सिथारनानै जाहोनांगौ हौवा गोदानजों आरो हौवा गोदाननि लोगोजों। बेखौ जों माव मावनायखौ जों नुयो आरो।
औ।
बे दाउखौ सिथारबाय आरो माखासे बे बेदर आरियाथ' थाखागोन। दा बेखौ सिथारथारनांगौ आरो। बेनि उनाव आरो मा खालामबावगोन जोङो बेलासि बेलासि समाव जेब्ला ओ माखासे गामिनि रायजो राजाफोरखौ बलनि माबाखौ मा होनो प्रग्रामखौ खोन्थानो थाखाय
औ
हिनजाव गोदाना आरो हौवा गोदाना माने थांनानै न'खर न'खर गिदिंहैयो आरो
औ
आलासि हिसाबै नुजाहैनो खावलायहैयो बेबायदिखौ नुयो। दा बेबायदिनो बेहाय जोंनिथिंजाय आथिखालाव सोलियो सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौ जेरै माबा खालामो बे हिन्जाव गोदाना माने गुबुन जायगायाव थांबाय हिसाबै बे जायगायावनो उन्दैनिफ्रायनो देरबाय नङा होमबा? सिख्लाया दा बिमानि जायगाखौ नागारनानै थासयो दा बेखायनो बैफोर गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे गावनि हाबा जानायजों गोजोननायजों लोगोसे बिथांमोनखौ बिदाय होनो थाखाय एसे जानाय लोंनाय लाखियो आरो बिसोरनि थाखाय स्पेसेयेल ने बेहाय जाय जायगा लानानै जायगा माखासे जौ जौआ थायो मानो होनबा बर' समाजाव आवगायसि ज गोबां बयबो जौ लोङोमोन नालाय खायनो जौखौ होनाय जायो नाथाय आथिखालाव सा मुरिजोंबो होनाय नुयो जायगा लानानै जायगा। दा बेहाय बेलासे बेलासियाव माने एदावनाय मोनसे हाबाफारि थायो आरो हौवा गोदाननिफ्राय हौवा गोदाननिफ्राय फैनाय माखासे सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौ बे हिनजाव गोदाननि लागोनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माने हौवाफोरा सिख्लाफोरखौ लायो आरो हिनजाव गोदाननि सिख्लाफोर लागोआ हौवा माबाफोरखौ लायो आरो सेंग्रा
हौवा गोदाननि लोगोफोरखौ
औ नोंगौ दा बेहाय माखासे एदावलायनाय जायो जौ लोंनायजों लोगोसे माने बिदिनो सेंग्रा सिख्लानि एदावलायनाय जायो आरो बेहाय माब्लाबा माब्लाबा ससियेल मिडियाायाव नुनो मोनो जायगा लानानै जायगा
औ
आलु फान्थावफोरखौ माला सुनानै माने ए-एदावनाय लाजि फोनांनाय माने गोदोनायाव माल गारहोनाय बेफोरबायदिखौ जों माने जोंनि ओनसोलाव एथ' बिदि जाद्राया खिन्थु माने बे नेमा दं आरो एदावनाया बिदिनो आरो रायज्लायलायो आरो गेजेराव ज'नो बेनि उनाव जों मोननो हायो बेबो जोबनानै थां उनाव बे हिनजाव गोदाना माने बै गामिनि सिख्लाफोरनो बिसिना सारानि मुङै माखासे खानानै होनाय नेम दङ बेहाय रांखौ लांनो गोनां जायो आरो बेखौ बिसिना सारा बेखौ अनलि स्पिसियेलिथ' सिख्लाफोराल' मोनो नाथाय आथिखालाव गामियाव सिख्ला फोर गैयाबा माखासे बिबाजै जानाय सोमोन्दोफोर बिसोरनो लाखिनानै बिनि बिसिना सारानि रांखौ मेथाइ जायो साहा लोङो बिदिखौ जों मोनो आरो दा बिदिनो गाजा गोमजा आथि मंगला जोबनानै थाङो।
औ औ नोंथांनि औ दे बुंलाय नोंथां
जोंनि ओनसोलाव बेबायदि फ्राय सोलिनायखौ आं नुनो मोनो आरो नों दा नोंथांनि ओनसोलाव आरो बिनि अनगायै गुबुनफोर दंबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन। आरो बेबायदिनो सोलियोबा आरो जों एसे दस्रायै रायलायनो हागौ।
औ, दा नोंथाङा जि फोरमायलांबाय दि मोजाङानो नोंगौ। जोंनि आथिमंगलाव हाय बर'फोरनियाव जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दा नोंथाङा जि फोरमायलांबाय गासिबो सैथो नंगौ
आरो नोंथांनि फोरमायनायजों आंबो नोंथांनि ओनसोलाव मारै जायो आं मिथिनो मोननायजों लोगोसे नोंथांनो जोबोद रोजा रोजा गोजोननाय जासि हरबाय नोंथांनिसिम। द आरो ओ जोंनि ओनसोलावहाय आथिमंगला माबायदियै सोलियो होमब्ला जे नोंथाङा जेरैहाय बुंलांदों
औ।
बेबायदिनो जोंनावबो गासिबो फ्राय एखे फाय
एखेयानो।
सोलिजोब फाय एखेयानो। सलियो आरो माने बेफोरबायदिनो ओ एदाउनाय मानाय दाउ लाबोनाय गासिबो एखे आरो बे बुंनो थाङोब्ला बा नोंथांनि ओनसोलजों बा
आंनि ओनसोलजों ओ बे आथिमंगल खुंनायाव खोब गोरोबलायो होननानै बुंनो हागोन आरो।
नोंगौ थारैनो। अब्ला माने जोंनि बर' समाजाव फ्राय
औ।
माने मोनसे नेमजोंनो सोलियो होननानै जों मोनदांनो हायो नङा होमबा नोंथां? बे जे सावरायनायनि गेजेरजों मानो होम बा जों फाराग फारागखौ मोननो
औ।
जोबोद मोजां आरो जोङो बिदिनो ओ मा खालामो ओ जेब्ला अखानायैहाय सोरबा सोरबा सानसेनो थांफिनो बेबायदि प्रग्रामखौ फोजोबनानै आरो सोरबा सोरबा लामा गोजानफोरबा
औ।
बेखौ इक-एक्सक्युस खालामो आरो माने हर थालांनो खाबु होयो आरो। अखानायै बिदिनो ओ होनजाव गोदाननि न'खरखौ ओ हौवा गोदान आरो हौवा गोदानजों फैफानाय माखासे लोगोफोरा गामिनि रायजो राजाफोरखौ बिदाइ लानानै आरो होनजाव गो दाननि माखासे थालांनाय न'आव सिख्लानि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ ओ लाबोफायो होनजाव गोदाना नङा होमबा नोंथां? आरो थिखालाव जों नुनो मोनो गोबां माने अन्नायनि गेजेरजों आथिमंगलआव गोबां ओ जेरै हिन्जाव गोदाननि मुङै सौखि ओ मा होनो जोंहा बेखौ गद्रेस औ गद्रेस बेफोरबायदियैनो मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ औ।
हरफानायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
मोनो मोनो नंगौ नोंथां मोनो।
बे मोनसे नै नोंथां मोनसे गोसोआव फैदों आङो सिगां समाव खिन्थु माने फिसाजोनि मुङाव मोसौ दामब्रि गाय मासे हरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय आथिखालाव जों बेखौ नुनो मोनलिया।
मोनलिया।
दा बिनि सोलायै दा बेफोरबायदिनो हुवा आयजें आयलाखौ हरो आरो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंथां।
सिगाङाव माने मोसौ गाय दामब्रै हरफाथारोमोन आरो। फिसाजोनो अन्नायनि मुङै नंगौ। थारैनो दा नै नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ जाबाय जाबाय नोंथां औ।
दा होमबा नोंथांनिफ्रायबो आङो मिथिनो मोनबाय जे जोंनियाव सोलिनाया नोंथांनावबो एखे रोखोमैनो सोलिगासिनो बा सोलिलांबाय थागोन नोंथां नङा होनोमबा? अब्ला दोनथ'नोसै ना नोंथां?
सानैनि गेजेराव सावरायनानै जों मिथिलायनो हानायनि थाखाय
औ औ।
दे।
औ।